खोनादों ना नोंथां? ओ नोंथाङा मा खालामदों
ओ आङो जना दं दे ओरैनो
ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना। औ बिदिब्ला नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि नोंथाङाबो नोंथांनिफ्राय जा खिनि हायो बेखौ फोरमायनानै होदो आरो आंनि फ्रायबो जाखिनो हाया आं बेखौ फोरमायनोसै नोंथां उम औ बे आयदा जाबाय जोंनि बर'फ्रा गामियाव माबादि जिउ खांनानै जायो बा बिदिनो मा मा आबाद मावो बेनि बागै सावरायनि
ओं
नोंथां खोनादोना औ औ दे नोंथां बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ
जोंनि बर' गामि होननानै बुङोब्लाथ' बहुद गासिबो मोजां मोजां बुस्थुबा बिदिनो जोंनि बर' न'ख र' थायो ओ जेरै जों बे बर' न'खर होनना बुङोब्लाथ' बर' न'खर होननानै बुंनांगोनब्लाथ' जों बिदिनो न'खराव मानो होनोब्ला हिसान बिदिनो दाउ अमा फारौ हांसो मोस सौ बेफोरबायादि गासिबो थानांगोन आरो बेजों लोगोसे जों बिदिनो जेखाय खबाइ आरो बिदिनो दिंखि उलार माने बेफोरबायदि था नांगो आरो बर'नि न'खर होनना बुङोब्ला जों बेखौहाय माने ओ बर'नि न'खर होननानै बुङो आरो जों बिदि थायोब्ला औ बिदिनो जेखाइफोरखौ बनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बिदिनो खायफाबा न'आवनो खालामो बिदि जेखाय खौ माने औवाजों बानायो आरो।
मानिया
औवाजों बानायो बे खायफा माने बांसिनानो बेलेगखौ माने जेखाइ खबाइ फानना एबा हनानै बायदिनि जेखाइ खबाय बानायना नैबो जोङो जोंनि बे गामि ओनसोलावहाय माने जिउ खुंनानै जानो हायो आरो मानो होनो बेखौहाय बाजारावहाय फानो बाजारावहाय बेफोरबादि मोम बेफोरबायदि सेेखाइ खबबाय फाननानै मोननाय रांखौहाय जोङो बिदिनो उम गाव जि जानो गोसोबा बिदिनो न'खरफोरखौ सोलिनानै थायो आरो जों बे गामि ओनसो बो बिदिल' नङा जेरै दाउ अमा बोरमा हांसो फिसिनानैबो जोङो जिउखौ खुंनो हायो आरो जों गामि ओनसोलाव जेरै औ दाउफोरखौ जोङो फिसिनांगौ बिदिनो अमाफोरखौ फिसिनोबाथ' नोंथाङा मिथिखायो माबादि फिसिनांगौ
औ मिथिगौ माने अमाखौ जोङो बिदिनो खायफाया ओ अमा आदार बायनानै जेन'बा ओ गुन्दै खायफाया गुन्दै होयो खायफाया आरो बिदिनो थास' थास'नि माबा ओ थास'फोरखौ रुना होयो खायफायारि बिदिनो बायेराव सापरफोर बायनानै होयो आरो आरो जोङो बे औ मा होनो बिखौ जुमाय बानायबा जोंहा बे बे अफ्रि ओंख्रि जायो अफ्रि औ बि बेखोबो होनाय जायो आरो ना होमब्लासो अमाया देरगोन होनबाना आदार जाबा अमाया देरगोन आरो मोजां जाहैगोन
औ औ बेनि उनावहाय जों बिदिनो मोसौ बोरमा जेरै मोसौ बोरमायावथ' गांसो जायो नङा होम बा बिदिनो दुब्लि फोथारफोराव जोंनाथ' बे बर' गामि नालाय नेचार माने समायना मि मिथिंगा जेरै गांखो गोरलै गोरलै रज'यो दा दैज्लाङावथ' एसे मोननो टान थेवबो माने मोन-मोन माने बांसिनानो बिदि मोनो आरो आरामनो दुब्रि हाग्राफोराव खिलिनाय बेफोरखौहाय जायो आरो मोसौफोरा आरो बेजोंल' नङा जों गोसोबा जों माने इदिनो दानाबो होनो हायो आरो दानाबो होनो हायो बिदिनो मोसौनिफ्रायबो जों मोसौखौ फिसिनानै लानो हायोब्ला जोङो मोसौनिफ्रायबो बुहुद माबा मोनो इनकाम मोनो बेबायदिनो फैसा मोनो मानो होनोब्ला औ रां मोनो मानो होनोब्ला जोङो ओ बिदि ओ मोसौ फिसा जायोब्ला जों बि मोसौनि गाइखेरखौहाय जोङो लोंनोबो मोनो आरो बिदि फाननोबो मोनो आरो औ बे फाननानै मोनाय रांजोंजोंबो एसे माबा मोनसे बायनानै लानो हायो आरो जों बे औ गामि ओनसोलाव टाउन सहरावथ' जों बेफोरबायदि मालाबाबो खालामनो हाया नङा होमबा नोंथां औ औ जोंनि बे गामि ओनसोलाव बिदिनो जिउ खुंनानै जायो आरो बिल' नङा जों बिदिनो उम जेरै जि दायो यो जि दानायजों लोगोसे जों बिदिनो दखना दायो आखाइजों दानै दख'ना गामसा फालि बेफोरबायदिखौ जोङो दायो आरो आरो बायदि रोखोमनि जि दानो हायो आरो समायना समायना आगर एरनानैबो हायो आरो जेनि उम दिंखिया बिलाइ नि आगर फारौ मेगन बेफोरबायदि बिदि आरो थायस्रि बिबार आगरनि आगर बेफोर बादिहाय जोङो एरनानै समायना खालामनो हायो आरो आरो बेखौनो जोङो दानानैहाय बिदिनो ओफाय जों बेखौ बाजाराव फानोबाथाय जोङो जबोर मोजां रां मोनो
रां मोनो ओं
औ रां मोनो बे रांजोंनो जोङो औ औ उम बेफोरबादिनो जोङो बेफोरबायादिनो रांखौहाय जोङो मोनो। बेनि थाखायनो जों गामि ओनसोलाव थानानै मोजां नाङो आरो गामि ओनसोलाव बेफोरबदिनो जिउ खुंनानै जालांङो आरो।
औ
जा आरो जोङो बेफोरबाददिजोंल' जोङो मानो होनोबा जों बेफोरबायादिजोंल' जोङो जिउ खुंनो हाया। गामि ओनसोलाव जों आबाद आबाद होननानै बुङोब्लाथ' बुहुद जादनि बा बिदिनो बायदि बायदि आबाद दं जेरै मेसें बोथ थोराव बिदिनो मेसें बोथोरावहाय बिदिनो बायदिसि सिना मैगं बा बिदिनो जोगोनार फानि लाव औ माने गायो आरो मेसें बोथोरावहाय।
दैज्लां बोथोराव जों बांसिनानो मैगं गायनो थाङो होनोबा पथल ओ खांख्रिखला
नोंथां माने दैज्लां बोथोरावहाय मैगंफोरा एसे खम आरो आरो बिनि मैगंफोरनि दामाबो एसे बारायो मानो होनोब्ला जोङो दैबानाजोंनो जों गायनो हा हाया आरो गायोब्लाबो दैयानो जाजोबलांङो। बा दैयानो बुखारलाङो आरो बिनि थाखायनो जोङो बांसिनानो मैगंफोरखौ गायनो हाया मेसें बोथोराव बांसिन गायनो हायो आरो।
मानो होनोबा मेसें बोथोराव अखाबो हायो आरो रानस्रावबो सान्दुंबो दुङो। माने नांगौ बादि मोजां आरोना बोथोरा जेरै जों बिदिनो ओ जेरै जोगोनारफोरखौहाय जोङो जोगोनाराथ' बोसोरफ्रोमबो गायनो हाख खायो नङा होमबा नोंथां औ औ फानिलाव बेफोरो आरोना ओमफाय दा दा दैज्लां बोथोरावसो जों बिदिनो मा मा मैगं मोनो होननानै बुङोबाथ' जों बिदिनो जिंखा पथल बेफोरखौ मोनो आरो। उम औ औ दा दैज्लां बोथोराव बेफोरखौ मोनो आरो जोङो बेल' नङा मोनो बुहुद जाथनि थेवबो जों मिथिनायाव आरो जों बे गामि ओनसोलावहाय माने जों जाखिनि आबाद मावनाय खौ नुबोदों माने बिदिखौ जों नुयो आरो।
आरो बिदिनो गेज ओ मागो दमासि टाइम बा बिदिनो गोजां बोथोर टाइमावथ' जों बिदिनो बुहुदथा मैगं मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ मोनो।
औ जेरै जों बे मैगं मा मा मैगं होननानै बुङोब्ला जों बिदिनो गोजां बोथोर टाइमाव जों बिदिनो फुलकबि अलकबि कबि बेफोरखौ आरो आलु गोरलै बेफोरखौ जों बुहुद दाम मोनो आरो।
आरो बेफोरखौनो मोननानै जों बे गामिनि ओनसोलनि आबाद मावनानै जाग्रा फोरा माने बेफोरखौ फाननानैहाय जि थाइसे थाइनै खरसा मोनो बेखौहाय जोङो ओ गाव गावनि नांगौखौ सुफुंनो हायो आरो।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
बेफोरबायदिनो सुफुंनो हायो आरो जोङो। बर'फोराथ' जों बेफोरबायदिनो बांसिन आबाद मावनाय मोनो आरो दा दैज्लां बोथोर थ' गायनाय फुनायनि दिन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बे गायनाय फुनायनि दिनाव होननानै बुङ दाथ' बहुद माबाफोरानो। बिदिनो आबादारिफोरानोथ' दा गायनाय फुनाय जेरै खोथिया फोयो। बिदिनो माइ गायो।
बिदिनो जोङो माइ खोथिया बिदि गायनानै फुनानैबो जोङो आरजि माने फैसा
औ औ औ औ खामायनो हायो आरो जेरै माइ खौ जों माबादि गायो होननानै बुङोब्ला फार्स्टआवनो जों बेफोरबादि माने खोथिया फुनायखौथ' जों मिथिखाबाय माबादि गायो बा माबादि हाखौहाय फ फोमोननानै गायो फास्तआवनो जोङो माने आलि दानग्रोनांगो आरो । औ जागायनायावहाय आलिखौ दानग्रोनांगौ आलिखौ साफा दानखांनायनि उनावहाय जों मोनसे खोरायनाय होननानै बु बुङो जेरै हाल हेवनाय दानियाथ' आगोलथ' जोङो नांगोलजोंसो हेवोमोन ।
आगोलो सोलायलांगौ जायो दानियाथ' ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवो आरोना ।
औ औ बेफोरबायदिना दानिन्दैखौ आरोबाव जोंहाय औ बेखौ खोरायो खोराखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो आरो खोराखांनायनि उनावहाय आरो नेक्स्ट आरो माबायबावो आरो जों आरो मोनसे बाव आरो हेवबावो आरो जाहाथे बे हाफोरा हाग्राफोरा मोजाङै थैनानै बा बिदिनो मोजां माबागोन । हा जागोन आरो जाहाथे गायनायाव जेबो उसुबिदा जायाथों माथों होननानै माने बेफोरबायदि माबायो आरो हेवनानै लायो बिनि उनावहायथ' जों बिदिनो गामि ओनसोलावथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय बिदि बिदिनो माइ गायखायो नङा होमबा नोंथां
ओम।
नोंसिनिखि नोंथांमोननिखि जा गायखां
जोंखि दाबो गायगासिनो जोंनिया आरो दैनि आंखाल गैयाबा फोर जोंनिया आरो बिदिनो
औ
मफ्राय फैयोनलै जोंना दैया बेनिखायनो जोङो दैनि बारा आंखाल खालामा जोंनिया आरो बिदिनो गोबाव जायो गायो आरो।
औ गोबावजोंहाय गायो औ ।
औ आरो जों बिदि खोला फिसाइखि आरो बांसिनानो दै मोननो थाङा बेनिखायनो बिसोरो आगोल गायो आरो आमथिसु सुवानि सिगाङाव गायो आरो खायफाया दै मोनबाथाय
दैनि प्रब्लेम बा बिदिनो दैनि गोनांथि जायो आरो
औ
बिदिनो आरो गामि ओनसोलावहाय बिदिनो बर' सुबुंफोराहाय बेफोर बेफोरबायदिनो जिउ खुंनानै थायो आरो बेल' नङा । दाथ' दैज्लां बोथोराव बुहुद बर'फोरा बा बिदिनो बर' गामियाव थां थानायफोरा मानसिफोरा माने ना ना माबायो आरो ना गुरो बिदिनो औ औ औ औ औ। बिदिनो सोरहाबा सेन सेनखौथ' बुजि मोनोना नोंथां नोडो माने जोंनि बर'फोरनि मोनसे बियो ना साग्रा आरो बेजोंहाय जों बिदिनो
ना सानो बिदि दंग' गिदिर गि गिदिरफोराव बिदिनो सानो लााङो आरोना बिखौ ।
औ औ साननो लाङो आरो जाहाथे बे नाफोराथ' नाङोबाथाय बिदिनो खायसेया बिदिनो । फानो बिदिनो खरसा मोनो औ बे जेरै । औ जों बर'फोरा माने माने बि बिदिनो दाउ अमाफोरखौ बाहाय जों फानो आरो मान खायसेया फानो खायसेया बिदिनो । न'आव न'आव दहैनो मोजां मोन मोन बिदियानो औ औ । औ उम ।
ओ फानला बायो बि बिदिनो हाथायफोराव फानना लायो आरो फैसा मोनो ।
आरो बेफोरबादिल' जिउ खुंनानै जाया मानो होनोबा बर'फ्रा माने आरो मोनसेबाव माने आरो मोनसे माने बुहुदतथा जिउ खांना माने जिउ माने म म बेसखौ खुंनानै थानो हानाय मोनसे राहा दंबावो मोनसेल' नङा बुहुदता राहा जेरै जों दा बर'फ्राथ' बर'फोरनि न'खरावथ' दा बांसिनानो एसे गोमालांनो हमदों मान मानो होनोब्ला लाथा एम्फौ फनायखौ जोङो माने खम नुनो मोन्दों आरो दानि जुगाव । गोदो गोदायथ' जों न'खरफ्रोमबो गावबा लाथा एम्फौखौहाय लाखायोमोन आरो फिसि फियोमोन लाथाया एम्फौखौ
लाथाया एम्फौखौ माबायदि । फिसि होननानै बुङोब्लाथ' जों बुंनांगोन ओ माने ला था एम्फौखौहाय जोङो बिदिनो मा होनो खारुन बिलाइखौ सिनायो ना नों
औ सिनायो ।
अ बे खारुन बिलाइफोरजोंहाय फियो आरो बे लाथा ।